हेलौ खोनादोंना
औ नोंथां मामोन?
गामि आरो नोगोर नोगोर माने सहरनि बागै ना?
सहरनि बागै औ।
आरो जोंनि गामि होनबालाय गामि होनबा माबा बुजियो आरो नोगोर होनबा मा बुजियो आरो गामि बाथा हैनोसै गामिनि मानसिफोरा
उ
जेनेबा गामि होनबा जोंनि गामिनि मानसिफोरा बिदिनो हाजिरा खामला मावना जायो।
औ गामिनि मानसिफ्रा हाजिरा खामला मावनानै जायो।
जेनेबा नोगोरलिफोराबो आलादा मडेलनि जायो। आलादानि
औ बिसना माने
दे गुमनाय
दे बुं नोंथाङा बुंग्रो
आलादा जोंनियाबो आलादा जोंनिया आबाद गायनाय माबा माबि आबाद माव जायो जेला इसोरो जायोबायनानै जायो जोंनिफ्रायनो जायो जेनेबा जोंङ हरनाय हाबि फोरखौनो
एनेक बिसोर बायनानै जायो औ।
मावना हरनांगोन जेनेबा बिसोरथ जेनेबा साख्रि माव मबा मावगोन बिसोर फैसा थाखा गोनां। गारि गरा जोंनियाथ लकेलाव जेनेबा जायगायाव गामियाव गारि दोङो खायफा सोरहाबा गैया। इसाथ' न'खरफ्रनोबो थाहैआनो बांसिनानो बिल्डिंआव थायो। न'आव लुनानै थायो जोंनियाथ' बिदिनोसै न'फोरा हानि न' सोरबा लुयो बागाननि
आ
बेलेग रोखोमनि नोंसार मा बुंनो सान दे बुंबाय मा
औ आंङो मा बुंनो ओरैबायदि माने गामियावथ' मावै दाङै बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा नोंथांङाबोथ' मिथिखायो।
ओमफ्राय बिदिनो गामिनि मानसिफोरा मा होनो टाउनाव माने हाजिरा खामला मावनानै जाहैयो आरो न'खरखौ बेफोरबायदिनो माने सामलायलांगासिनो दं जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा। नोंथांङाबोथ' मिथिखायो टाउनाव माने गोबां रां मोनो साननानै मानसिफोरा हाजिरा खला माव थांङो बिदिनो नो न' न'खरखौ जिउ खुंगासिनो फिसा फिसौ गथ' गथाय माने बिदिनो सोरबा प्राइभेट फरायसालिफोराव गथ'फोरखौहाय मुं थिसननो हादों बिदिनो फरायहोनो हादों। ओमफ्राय खायसे गामिनि मानसिफोरा गामियावनो आबाद मावनानै जिउ खांदों सोरबा मा होन मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद मावो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद मावो बेफोरबायदि नो आबाद मावैनो माने न'खरखौ सामलायनो हायो।
जागासिनो उम जेबो न'खरखौ सों
बिदिनो सोलिगासिनो आरो गामियाव बिदिनो बयबो रंजा खुसि मुलि जुलि थायो। गामियाव बिदिनो बिसनाव बिसोरनाव थांङो बिदिनो बिसिनाव जायो बिदिनो खौसे थाहैयो खिन्थु मा नोगोरनि मानसिफोरा बेफोरबायदि माने एथबां गोरोबलायनानै थाया नोंबा नों आंबा आं बिदि बाय बिदियाव थायो आरो ओमफ्राय बिसोरनि माबाया माबायदि होनबा बिसोर माबायदि जिउ खांङो बिसोर माने नोगोराव गोरलै लाय जब मोननो माने साख्रि मोननो थाखाय माने प्राइभेट बाबो मावनानै जानो थाखाय माने गोरलै जायो आरो बा जोंनाव थ' गामियाव बहुद गोजान माबोरै थाहैनानै माबोरै रेननि भारानि फैसाखौ बोरै होनो बिदि सानहरो आरो गोबांङानो माने ओंखायनो माने माने गामियाव थानो गोनां जायो बांद्रायहाय माने जिउ खांनो थान जायो आरो टाउनाव थाहैनानै गामिनि मानसिफोरा ओ बिसोरो टाउननिया माने गावसोरनियावनो थाखानानै माने जिउ खांनो इजि जायो।
औ जोंनिया आरो फैसा जेनेबा खामायनो थाखाय रांफोर खामायनो थाखाय माने सोरबा हाजिरा खामला कम्पानिफोराव खामानि मावहैयो न'खराव फैसा हरो बिदिनोसै जिउ खुंगासिनो सो। हाजिरा खामला मावनानै। खायफाबा नोगोराव थांदो सोरबा खामला हाजिरा आरोआरि मावगासिनो। औ दे बुं।
बाबाङ द ओमफ्राय गामिनि। बारहावाया। मोजां आरो आंनि बायदिबा बे टाउनावथ'। एथ'बां माने उखुन्दैजोंनो बुंफबनाय जायगाया माने। मिथिंगाया एसेबां आंनि थाखाय मोजां नङा आरो। टाउनाव नोगोर। गरम जायो गारि मथर गोबां बारहावाया गुबुंले जायो। बेफोरबायदिनो ओमफाय गामियामिथिंगायानि थासारिया जोबोद मोजां आरो। गुसु बार बारनाय मोनाबिलिनि बेफोरबायदि। बारहावाखौ जानानै देहाखौ बिराद मोजां मोनो आरो। सोहोरावथ' गरम गरम। गारि मटरनि हाबा। बेजोंनो माने लोमजा साजा।
उम। उम हेलौ। बुं खोदोंना। हेलौ।